हेलौ ।
अ ।
खोनादों ना?
अ खोनादों दे नोंथां ।
अ मोजाङैनो खोनादों ना आंनि माथोखौ?
औ खोनादों दे ।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आं ओरैनो जिरायना दं र नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो दङ' र जिरायनानैनो ।
औ खाम जाबायबा नोंथां?
औ जाबाय दे नोंथाङालाय?
औ आंबो जाबाय दे । खबरफोरा मोजांबा नोंथां?
औ दङ दे मोजां लिर। ओ नोंथां। बेस्थफोरमोन नामा नोंथाङा रायलाय जागोन ना।
ओ रायलाय‌ जागोन दे।
अ। होनब्ला नों। नोंथां आङो मोनसे। जे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो नोंथांनियाव कल हरनाय जादोंमोन आरो।
औ।
ओ बे आयदायानो जाबाय फन एबा जानबुं।
औ।
औ बेनि। सोमोनदै एसे।
फन एबा जानबुंना अ-अ मबाइल एफ। माबा जानबुङा आरो ना।
औ औ मबेइल फन एखेसो। बेनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां।
औ जागोनलै नोंथां।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथाङानो। एसे सावरायना होग्रोदो।
औ आं जागायनांगौ होनब्ला।
औ।
ओ फन फन होनब्ला। थ जोङो आथिखाल मुगायाव। बयबो गासिब गो सुबुङानो माने। बेखौ बाहायो आरो। ओ मबाइला माने जोंनि आथिखाल मुगायाव जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय आरो।
औ।
औ बेखौ जोङो मबाइल गंसेखौ जों बाहायनो थाखाय बेयाव सिम नांगौ जायो सिम।
औ औ।
बे सिमाव आरो जों बे सिमाव नामबार नामबार फन नाम्बार बेखौ जों बानायनांगौ। गौ आरो बेयाव जोंना माने जोंना बेयाव होनब्लासो फना फैगोन आरो। बिदिनो आथिखाल मुगायावाथ गोबां रोखोमनि मबाइल ओ जानबुं ओंखारनाय जाबाय। आरो बिब्दिनो जोङो। बहाबा थांनो बा मायबा मोनसे जाब्रबथाय जाबाबो जों बेयावनो मबायलनि गेजेरजोंनो जोंङो फोरमायहरनो हायो आरो।
औ
ओ बिब्दिनो जो जों नायनो थांब्लाथ जोंङो मबायला ओ ओ मोनसे समाव मोजांबो आरो गुबुन मोनसे समाव गाज्रिबो आरो।
औ
बिदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मबायला मानि थाखाय गाज्रि आरो मानि थाखाय मोजां
मबायलाथ गाज्रिनि सोमोन्दै दानियाथ गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो मबायलखौ जोबोद नायो बा मबायल-मबायलखौ-मबायल नंङाबा दानि गथ'फोरा थायानो आरो।
औ औ
उन्दैनिफ्राय मबायल होनाया गथ'फोरनो मबायल होनाया जोबोद गाज्रि। बै उन्दै उन्दै ग थ'नियाव माने मबायल फोर बांद्राय नायोबा बिनि मेगननि-मेगननि पावाराबो-पावाराबो हामा जानो हायो बा आरो गथ'फोरा मा माने मबायल मोनोब्ला माने फरायनोबो गोसो जाया मबायलावनो बेस्थ नायबाय थायो आरो इदिनो गथ' फोरा बिदिनो हामा जायो।
हेलौ नोंथां औ दे बुं दे बुंलाय
आरोथ आरो गोदोनि दिनाव मबायल फनबो गैयामोन नालाय
औ
मोजां मोन आरो दानिया गथ'फोरा मबायलफोरजोंनो गेम गेलेयो आरो बांसिनानो उन्दै गथ'ल नंङा गिदिर गथफोराबो मबायलफोरखौ बांद्राय नायो आरो गेम गेलेयो बिदिनो जोब गोबांङानो फरायनायाव गोसो होआ बिदिनो मबायलफोराव जों गेम गेले-गेले बिदिनो माने फरायनो गोसो जाया बिदिनो गाज्रि जालांङो। गाज्रि जालांनो हमगासिनो आरो दानिया
गेले-गेले गोबां मानसि जों थैनायबो खोनायो नंङा होनब्ला नों थां
खोनायो
से जोंना गाज्रि-गाज्रि गेमबो फैयोना बेफोरनि थाखाय जोंङो जोबोद थैनायबो खोनायो आरो।
औ
अम
आरो आरो गो गोदोनि गोदोनि दिनाव मबायल फन गैयाव जों माबायदि था माबायदि माने माबायदि खोथा सावरायलायोमोन
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ माने जोङो गोदोनि दिनावथ जोंना मबाइल फना गैयामोन गैयाखौनो होनजायो देलाय जोङो बिब्दिनो मबाइल मबाइल फन गैयैनि थाखाय जोङो लाइजाम लाइजामफोर लिरनाय जायोमोन आरो
औ
बे लाइजामाव जोङो गावनि जोङो सोरनो हरगोन बेनि थं आरो आं-आं-आंनि थं बेफोरखौ जोङो बेनि नाम हरनानै जोङो फस अफि फस्त अफिस बेया दाग दाग न'आव जों हैनाय जायोमोनआरो
औ औ
बे दाग ननिफ्राय बेनिफ्राय बै आं मा थङाव हरदों बेेहालासे बेयावलासे बियो मोनहैनाय जायोमोन आरो बिब्दिनो जोङो फन गैयैनि जाउनाव जोङो बिदिनो लाइजामनि गेजेरजों रायज्लायनायखौ नुनो मोनदोंआरो
औ औ
जोङो गोबां गोबां बिदिनो गोदोनि दिनावथ मबाइला गैखायामोन
औ
आरो बेहाय मबाइल गैयैनि जाउनाव गोदोनि फिसा फिसा गथफोराबो जोङो मिथिंगायावनो गेलेनानै बिब्दिनो मोसौ गुमनानै दाउ गावनानै लोगो गोबां खेला गेलेनानै जोङो बिदिनो
समखौ बारहोबाय ना
खौ बारहोयोमोन नाथाय दानि गथ फोराथ जों बांसिनानो मबाइल मबाइल नायना थानायखौ नुनो मोनोआरो
औ
अ बेनो आंनि साननायावब्ला जोङो बेसेबा फिसा गथ'खौ जोङो बुरखायनो थाखाय गोबां खुगा मेथाइ बा बिब्दिनो सल'बाथा खोनथानांगौ आरो
औ
थेवब्लाबो मबाइलखौ जानगाराव दोननांगौ होनना आं सानोआरो
औ औ
अ होनब्ला नोंथां नोंथाङा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जोङो गोदोनि दिनाव बिदिनो मा मा ओ गेलेनाय जायोमोन
जों गोदोनि दिनावथ जों मबाइल फनबो मोनाखै बा बाहायनो मोनाख खै माने मबाइल फन दङबाबो माने ने माने गंस से गंनैमोन बांद्रायथ' थायामोन आरो बांसिनानो स सोरनावबा नु नुनो मोनो सोरनावबा नुनो मोनामोन बिदिनो जों गोदोनि दिनाव जों गेलेयोमोन मौ हाबसोनायखोनो गेलेयोमोन खारनाय गेलेगो गेलेयोमोन। बिदिनो हाद्रि बालाज जोंबो जों गेलेयोमोन जेरैबाजो जों थालि फसनानि खांसि बाथि दाननानै बिदिनो जों गेलेयो मोन हाग्रा बिलाइफोरखौनो जों मेगं होननानै मेगं होननानै हानानै संनानै बिदिनो गेलेयोमोन आरो जोंथ' बैबे दंफांनि बिलाइ फोरखौबो फैसा फैस दा बानायोमोन ना? जों बिदिनो जों बिदिनो गेलेनानै समखौ बारहोयोमोन आरो। आरो आरोथ' दै माइ गायनाय माइ गायोमोन माइथ' गाय खायो आरो गामि जोंनि गामि ओनसोलावथ' माइ गायखायो। बेफोरावबो जेब्ला माइ हाखांनाय बेफोर नाराफोरा थायोमोन आरो। बैफोर नारायावबो जों गेलेसोयोमोन आ ओ जों जिगाब फोरावबो गेलेयोसोयोमोन आरो बिदिनो सम खौ बारहोबाय आरोथ मबाइलजों मबाइलजों आरो गोबां जों मोजा मबाइलखौ जों बाहायनो रोंबा आरो मोजांबो जायो हामाबो जायो ना नोंथां?
औ औ नंगौ जायोमो जाय बाहायनो रोंदों बे मोजां जादों आरो जाय मबाइलखौ गाज्रि रोखोमैनो बाहायदों बेयो गाज्रि जादों आरो।
औ।
उम।
दानियाथ' औ बुं नोंथां।
औ दे नों बुंग्रोलाय नोंथां।
दानियाथ म दानियाथ मबाइलखौ जाय बाहा जाय बाहायनो रोंदों बेफोरथ बेफोरथ जोबोद मोजां मोजां जानानै फैगासिनो जाय बाहायनो रोङाखै बेफोर गाज्रि जानानै फैगासि गाज्रि जानानै दं। जायबा मोजां बाहायनो हादों ससियेल मेडियानि गेजेरजों मोजां भिडिय मोजां मोजां खामानि मोजांबा जेनेबा ब्लगफोर बानायनानै बिदिनो जोबोद मानसिफोरा जौगानो हादों आरोना सिनायथि होनो हा दों। गावनि मुं फोरखौबो सिनायथि होनो हादों आरोना नोंथां मबाइलजोंनो। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों दे। उम।
नोंथाङा एसे बुंना होदो।
औ मानिथ जोंथ मबाइलखौ बाहायनो रोंबा जोबोद मोजाङानो। जों दा नुनो मोनो बिनो गोबां गोबां गोबां दा जोंनि बे माहारियावबो गोबां गेदेर गेदेर इउटुबार बा बिब्दिनो ओ ओंखारदों आरो बिथांमोना मोजां खामानि मावलांनानै दा जेरैबायदि आवगायलांदों
औ।
औ बिब्दिनो गाज्रि खामानिखौ आंनि सान्नायाव आरो जों आं बुंनो सानो जे गाज्रि जि खामानिखौ मबाइलाव मावालासिनो मोजां खामानिखौ मावनानै बेबायदिनो बिथांमोनाबो दावगालांनो हाथों। गेदेर जालांनो हाथों होन्नानै आं आं सानो आरो
औ औ।
औ। जोंथ सिगाङो मबाइल होनबाबो जोङो बे मबाइल होनबाबो जो जों बेयावथ नायग्रा बा गेदेर मबाइल स्क्रिन थास बिदिखौ जों नुनो मोनामोन आरो
औ।
दिनानो जोंना खेफेथ खेफेथ जे मबाइल फिसा बेखौ जों नुनो मो नोमोन।
औ औ।
टेलिफन बेफोरखौसो जों नुनो मोनोमोन आरो
औ।
औ बेयाव दैलि जोङो फैसा सोनानै जे रायलायनाय जायो बेफोर फनफोरखौसो जों नुनो मोन्नाय जायोमोन आरो।
औ औ।
जेसेबां आफग्रेद जालांदों आरो खायफा खायफा मानसिया मोजांबो जालांदों आरो खायसे खायसेया गाज्रिबो जालांदों आरो मबाइलनि आयदायाव।
औ
ओ बेखौनो आं सानो आरो
औ
दे होनब्ला न नोंथां जोंना समाबो जाना फैबायमोन
औ दे नोंथां
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ
उम